मन बायखौ
हेल' नोंथां
खोनादों नोंदां नोंथा
खोनदोंना नोंथाङा
आं खोनादोंदां नोंथाङा खोनागोनना खोनायाखै
हेल' नेथा ना खोनादोंना
आं खोनादों नोंथां नोंथाङा खोना खोनायाखै
हेल' नोंथां
हेलौ नोंथाङा खोनायोना खोनायाखाय
नोंथां नोंनि माथोखौ मोजाङै खोनाफैयाखै
हेल' नोंथां हेल' हेल' नथा हेल' नोंथाङा खोनना खोनायाखै हेलौ हेलौ नोंथां
आयो